औ हेल
औ नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों बै बर' गामिफोराव जोंनिया हाबा जायोना बे हाबानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि जायगायाव जि जोंनिया हाबा जायो बे हाबाफोरा मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
जेरैहाय जोंनियाथ' बे बाथौ हाबा जायो नालाय नोंथां
जोङो गिबियाव बाथौ हाबायाव होवा गोदान हिनजाव गोदान थुखैनो थाखाय दै खावनाय जायो आ बे दै गोथारखौ जोङो दैमा बा फोराव जों बिलोफोरनिफ्राय खावनानैहाय लाबोनाय जायो बेबायदिनो ओ खावनानै लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौहाय थालिर दंफांनि सिङावहाय थुखैनाय जायो आरो साफा साफा। बेबायदिनो जोंहा थुखैखांनायनि उनाव हाय बिसोरनो गोदान जि जोम गाननो होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबादिनो जोङो बाथौ हाबाखौ हाय ओ बेबायदिनो आरज गाबनानै हाय खालामनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबादिनो जोंहा हाबायाहाय ओ जोबनानै थांखांनायनि उनाव हाय जोङो हाथासुनि जोंहा नियम दङ बे हाथासुनियाव जोंहा हिनजाव गोदानखौ इसिं खनायाव हाय अनला संनो होयो आरोना अनला एसे ओंखाम इसे संनो होयो। बेबादिनो जोङो उम बेखौ हाथा हाथा होननाय जोंहा औवाजों बानायनाय ओ दंफांजों बानायनाय मोनसे ओ आइजें दङ बे आइजेंआव हाय जोङो लानानैहाय हौवा गोदान ओ आरो बिनि ओ बिसिगि बिदिनो जोङो ए हिनजाव गोदानखौहाय खुरनानै होनाय नुयो आरो। ओंखाम
नंगौ नोथां थाखायनो
औ
औ
बेबादिनो ओ खुरनानै होयो आरो आरो बेबादिनो जोङो जोंनि बर'नि हाबा नुनो मोनो आरो खुंनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव हाय माबायदि हाय खुंनाय नुयो नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा?
औ नोंथां हाबा बुंब्लाबोथ बे जोंनिया माने रंजानायजों लोगोसे सोरखौबा ओ जेनेबा हौवा मानसि जाब्ला सोरखौ हिनजावखौ लाना फैनाय नसिम बा हिनजाव मानसिखौ जोङो बेलेगनो ओ जेनेबा गुबुन सुंबुं सासेनो हरनाय बिदि जायो बेवहाय रंजानायानो होनना बुंजायो बे मोनसे हाबा हु आरो बे हाबा जान थाखाय जोंनिया बे नखरजोंल जाया हाब ओ बेजों लोगोसे जोङो रायजोखौ नांगौ जायो। आरो लोगोसे जोंनो जे आलासि दङ बेफोर आलासिफोरखौबो जोङो फारि फारियै जेसेबां दङ जोङो। हाबानि सिगांनो जोङो खुब बिदिनो ओ स्नि सानसोनि सिगांनो मानोे जोङो। लिंनानै दोनखानायखौ नुनो मोनो आरो आरो हाबा बुङोब्ला थ' नोंथां जोंनिया बेवहाय हाबा जानोबाथाय गोबां बायदिसिना। मुवाफोरखौ नांगौ जायो जाय मुवाफोरजों जोङो जेनेबा बैफोर हाबा थिलिफोरखौबो दानियाथ'। साजायनायखौ नुनो मोनो गोदोथ जोङो। एफा जोङो साजानायखौ नुनामोन नुनो मोनामोन जों थालिर बि बिफांफोरजोंनो थाजानायखौ नुनो मोनोमोन बिलाइफोरजों। दा नाथाय बिदि गैला थेवबाबबो जोंनो माने थालिर बिफांखौ जोङो एंगारनो हाया। बे थालिर बिफांखौ दासिम बोनांगौ आरो बेयो सोलिबायानो थागोनखौ आं सानो नोंथां। मानो होनबा जोंनिया बे थालिर बिफांखौ जोङो जि हाबलांग्रा हाब्रांगा बे ओ नाब्लां बे नाब्लङाव जोंनो नांथारगौ जायो ओ बेयाव-बेयाव गाय नानै दोनो जोङो। बेवहाय जोंनो थालिर बिफांखौ फाननै नांगौ आरो लोगोसे बेवहाय दैहुनांगौ जायो हानि आरो। लोगोसे जोंनो नांगौ जायो जेनेबा नालेंखर बिफां नालेंखर फां जेराव जोंनिया थारा थायो। आरो बेफोरखौ जोङो लामायाव दोननाय जायो।
नालेंखर फिथाइनि जोंनो गोनांथि जायो नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोङो आरो न' जोंनिया बे सेटलायाव जि जायगायाव जोंनिया हाबा जागोन। बै जायगायावबो जों माने बै थालिर बिफां फिसा-फिसा खौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो फांब्रै। बिदिनो बेवहाय जोङो जि जायगायाव हाबा जागोन ना बिदिनो जोंनिया जेब्ला ओ हिनजाव गोदानखौ लाना फैगोन। लाना फैनायनि उनाव जोङो बेवहाय फज'नानै जेनेबा ओ बरायो बरायनानै बिदिनो बेंपारटि बायदिसिना दामनानै जों बरायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेदिनो जोंनिया बेवहाय हाबाद थलियाव लांनानै जोङो हाबा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंनि जि थालिर बिफांब्रै जों गायना दोन्दो सिङाव। बै थालिर बिफां फांब्रैखौनो जोङो सोरगिदिं जों जेनेबा बेवहाय। स्निबार जों गिदिंनायखौ नुनो मोनो आरो फोथायनाय थायो। माने बे जुग-जुग माने बिसोर सानैजों रायजो जालांबाय थाथो होननानै। बिदिनो जोंनियाथ' बे हाबाफोरा बिदिनो सोलिबाय थायो ओ सोलिनानै जेने बा बिदिनो सि खायफाया जेनेबा आ हाबा बुङोबाथ' बेवहाय खायफाया नायनाबोलाबो खायफाया जेनेबा बिदिनो गोसोथोलायनानै। ओ बिदि खावनाबो लाबोनायखौ नुनो मोनो। बिदिखौ जों नुनो मोनो बिदि लाबोनफोराव जोंनिया जेनेबा सिखाव बिबानफोर लांनाय जायो। सिखाव बिबान लांबाथ' नोंथां जोंनिया हिनजावनि न'खरसिम लाङो नालाय। बेवहाय गय गय गय फिथाइ दां ओम आरो औ गय बिदां औ आरो बिदिनो गाइखेर सिनि औ थालिर आ बेफोरखौ आरो सोरबा सेंना गोरिना बायदिसिनाखौ बे फोरखौ लांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बिदिनो जोंनिया हाबाया गाजा गोमजायै जायो सोरबाबा सानसे जोंनिया हराव जरन जानानै जोङो गुबुन सानखालि माने बैसो जायफोरखौ जोङो लिंदोंमोन आलासियानो जा गामिनि हान्जा बेफोरखौ जोङो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा बेफोर जाहोनायाव ओ बै बर' नोंथांमोननि जायगायाव मा मा ओ जाना जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथांमोन जायगाव?
औ नंगौ नोंथां जेरै'हाय जोङो जानायावथ' जोंनि बर'नि जोङो अमा बेदर बे अमा बेदरखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनो। जेरैहाय अमा, ना, दाउ बेदर बेफोरखौ जोङो ओ होनाय जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेबादिनो आरो औ बेबादिनो आरो जोङो गोदै मिस्थिफोरबो जाहोयो। आरो बेबायदिनो ओंखाम दालियाथ' थाखायो नङा होमबा? ओ बेजों लोगोसेनो ओ लाब्रा आरि बेफोरो थायो आरो नोंथां। बायदिसिना लगायनाय औ बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो हाबाखौ खुंनाय जायो।
औ।
बेदिनो खायसे खायसेया गिदिरबो खुङो खायसे खायसेया फिसाबो खुङो ओ बेफोर बायदिनो जोङो गोदोनि दिनावथ' थालिर दंफां बा थालिर बिलाइफोरजोंनो जोङो साजायनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालावथ' गोबां जौगाबाय नङा होमबा? बेबादिनो जोङो गोबां रां बाहायनानैहाय ओ हाबा थिलि औ बा न'खरखौ साजायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। गोदोनि औ गोदोनि दिनाव थालिर दं साजायनानै थालिरनि सायना लुनानैहाय जोङो बे सिङावहाय ओ जुलि जायोमोन आरो। बेफोरबायदिनो जोङो औ ओंखामफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो थालिरनि दना बा थालिर बिलाइयावहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालनि दिनाव ओ बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौनो नुलिया गोबां खम जाबाय। बेफोर बायदिनो दिस आरि बेफोरखौ बाहायो आरो नोंथां। बेबादिनो गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग जालांबाय। गासै गासैबो बिथिङावनो आरो जुलि बिथिङावल' नङा गासैबो बेफोरबायदिनो जोङो हाबाखौ
औ नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जेनेबा बेयावहाय जोङो ओ जि दिना जाहोनाय बे जाहोनाय दिना जोंनिया माने बे हर ससेनिफायनो जोंनिया लाहार-फाहार खालामनाय जायो जोंनि जायगायाव बेवहाय जोङो लाहार-फाहार हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बेवहाय माने अमा अमाखौ जोङो बेनि सानसे सिगां लाबोना दोनग्रोखायो। अमा जाहैयोना नोंथां जोंनिया। स' बेवहाय जोङो औवा अमा एबा सोरबाफोर अमा जायैफोरनो जोङो जेनेबा बै नाफोरखौनो जाहोनाय जायो। आरो बेवहाय अमा एबा नाफोरखौ बेखौ जोङो हरसे ससेनिफ्रायनो सायनानै जोङो एवफ्रानना दोननाय जायो। आरो बै माबाखौ नाखौ एवफ्राननाय जायो अमाखौथ' जोंङ एवफ्रान लाया। बेयो हर ससेयावनो जों बुथारनानै जेनेबा बेखौ गोदानाय जायो आरो नोंथाङा ओ गोदानानै दोननाय जायो। बेस माने बे गोदान अमायाथ' मानै गाहामजों मानै माथाम बिदि फुथारो नालाय बेनिखायनो हर सासेनिफ्राय बुथारनाय जा फुथारनो गोनां जायो आरो फुुंहालागै जोंनिया बेखौनो सायनानै गोदानानै जाहैयो आरो बेनि फुं जानाय लोगो लोगो जोंनिया बिदिनो गामि खाथिफोराव थानायफोरा बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ ज' ज' हाफैनायखौ नुनो मोनो हाफैनायनि हाफैनानै सुनानै दोनो एबा माइरंफोरखौ सुनानै दोनो आरो बिदिनो जोङो बिदि खालामनानै जयैनो माने हाबाफोरखौ जोङो खुंनाय बेखौ नुनो मोनो आरो बिदि जोङो औ बिदिनो जेब्ला मानसिफोरा संगोन संनायनि उनाव जेब्ला मानसिफोरा फैगोन फैनानै बिसोरखौ जोङो मोजाङै आलासि सोंनायखौ नुनो मोनो आरो आलासि सोंनानै बेसोरखौ जाहोहरनायखौ जोङो जोंनि जायगाफोराव बेयाव नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय दिनैनिखौ सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नि नोंथांजों हाबानि सोमोन्दै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां